खोनादोंना नोंथां? औ औ औ खोनादोंमोन। जाङैनो। नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां?
अ नोंथां ओ आङो नोंखौ नोंथांखौ कल खालामनाया जाबाय जोंनि देहाफोरखौ जोङो मो माबोरैयै जोथोन लानांगौ माबोरै जोङो देहाखौ मोजां लाखिनो हागोन। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथाङा
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ बिरदिब्ला आङो बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि देहाखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखायब्ला ओ जोङो जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो मोजां खालामनांगोन आरो गाज्रि जानाय लोंनाय निफ्राय बा गाज्रि बुस्थुफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव लाखिनांगोन होननानै आं सानो आरो। मानोना जोंनि देहाफ्रा आजिखालि जोङो नायोब्ला जोङो हस्पिटालफोरफ्राव जोङो गोबां सुबुंफोर बिदि लांनायफोरखौ नुनो मोनो जायफोरा बिदिनो किडनि स्टन बा ओ जोंनि गल ब्लादारफोराव बिदि बायदिसिना अन्थाइफोर जानायफोरजों जोङो हस्पिटालफोराव गोग्लैसोनानै थाहैनाय गोबां सुबुंफोर जोङो नुनो मोनो आरोखि आरो थिग बेजोंनो लोगोसे गोबां जोंनि आइजोफोरखौबो आरो बिदि हौवा माहारिफोरखौबो गोबां सानाय सुनायफोरजों साग्लोब जा नानै थानायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो जोंनि गामिफोराव जोंनि सहराव आरो। बिनि खायनो आं सानोखि जोङो जोंनि देहाफोरखौ बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जों जेब्लायबो जोङो जोंनि देहाफोरखौ जोथोन लानांगौ आरो जोंनि जानाय लोंनाय फिराव जोङो मोजां जानाय लोंनायफोरखौ जोङो बाहायनांगौ गाज्रि जानाय लोंनायनिफ्राय जोङो गो जानाव थानांगौ जोङो बासि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो गारनांगौ होननानै आं सानो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि देहाफोरखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो फुंफोरावनो सिखारनानै जोङो माखासे ओ एकसारसाइसफोरखौ बियामफोरखौ जोङो खालामनांगौ बि जों जोंनि सानाय सुनायफोराबो एसे खमायलांगोन होननानै आं सानो आरो। मानोना जोङो ओ जोङो जेबो खामानि मावालासे गोबाव सम उन्दुनानै थायोब्लाबो जोंनि दे हाफ्रा मोजाङै थाया। जोंनि देहायाव माखासे खर' सानाय माखासे जोंनि मेगननि प्रब्लेमफोर माखासे जोंनि देहाफ्राव सानाय सुनाय बेफोरो साग्लोबो आरो, बिनिखा खाय जोङो जेसेनो हायो जोङो खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो फुङावनो सिखारनानै माखासे बियामफो खौ खालामनानै बिनि उनावहायसो जोंनि ओ दिननि जोंनि साननि खामानिफोरखौ जोङो जागायलांनांगौ आरो बेजों लोगोसे समजों सम जाब्लानो जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो मोजाङै जानांगौ लोंनांगौ आरो बेजों लोगो से जोङो माखासे फिथाइ सामथाइफोरबो जानांगौ मानो होनबा फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जोङो माखासे प्रटिनफोरखौ भिटामिनफोरखौ जोङो मोनो जायनि जाहोनाव ओ जोङो जोंनि देहायावबो जोंनो माखासे प्रटिन भिटामिनफोरखौ नांगौ जायो नालाय बिनिखायनो जोङो माखासे फि थाइ सामथाइफोरखौबो जानांगौ बिनिफ्राय जोङो प्रटिन भिटामिनफोरखौ मोनगोन बेजों जोंनि देहाफोरा ओ दसे समनि थाखायबाबो जोङो मोजाङै जोंनि देहाफोरा थागोन। मानो होनोब्ला जोङो मानसि जानानै जोङो देहा मोदोम लानानै सानसे समाव जोङो मोनसे नङा मोनसे मा जोंनि देहायाव बेरामफोर साग्लोबगोन आरो थिग बिनिनो माबा मोनसे नङा मोनसे जोंनि देहायाव ओ जाथायफोर जाफैगोन। नाथाय दसे समनि थाखायबाबो जोंनि थांना थासान्दियाव जेसे हायो जों देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनांगौ आरो बि थिग बिनिनो जाहोना जाबाय जोंनि जानाय लोंनाय। जोंनि माखासे एक्सारसाइस खालामनाय बेफोर गासैयाव जोङो ओ मोजाङै लाखिनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बिनि नि बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो। जोङो देहा मोदोमासो जोंनि थाखाय अराय नङा होमबा? जोंनि देहायानो धोन नङा होमबा? जों देहाखौनो धोन होननानै मि थियो। बेखायनो जोङो जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि गासैखौबो जोङो जोथोन लानांगौ । नङा होमबा नोथां? देहा हाया नङा। जेरै ओ सासे मानसिया उन्दुनायनि सिखारनायनिफ्रायनो जे जेरै सिखारग्रो सिखारग्रा नोङो मानसिया दै लुंब्रुद लोंनांगोन गिलासनै बा गिलासथाम बिदि नों जेसेबां केपासिटि दों गावखौ गावनि केपासिटियाव नों दै लोंनांगोन दुंब्रुद दै। मानोना जोंनि ब्रेना उन्दु हाबनानै थायो हरसे नङा होमबा? नों उन्दुलांनाय समाव थ' नों जेबो सानखांनो हाया नंगौना नङा नोंथां? अब्ला नोङो सानखांनो हायाब्ला अब्ला नोङो दै लोंनानै नोङो, जोङो ब्रेनखौ अपेन खालामफिनांगोन आरो मानोना जोंनि ब्रेनाव जुदि नांगौ रोखोमनि दै मोनाब्ला खर' सानाय बिदिनो ओ लोमजानो नागिरनाय बेफोर रोखोम बेरामा जोंनियाव जानो नागिरो आरो। मेक्सिमाम खर' सानाया जायो जोंनि देहायाव जुदि नांगौ रोखोमनि खम दै मोनोब्ला ब्रेनाव जुदि नांगौ खुनुरुखुम दै साप्लाय जायाबानो मानसिया खर' सायो। बेखायनो जों सिखारग्रा सिखारग्रा जो दुंब्रुद दै लोंनांगो गोन बेनिफ्राय वाक थाबायनांगोन जोङो माने थामजिबा मिनिट ब्रैजिबा मिनिट जोङो थाबायना एक्सारसाइस खालामनांगोन जोङो अब्लासो जोंनि देहाखौ फिट लाखिनो हागोन । नों बांद्राय उन्दुबा नोंथाङा बुंलां बाय मेगननि प्रब्लेम जायो होन्नायानो। जाय उन्दुनानै टि भि मबाइल नायबाय थायो बिथांमोना गोबाङानो दिनै मेगन प्रब्लेम जों दिनै भुगिनांदों। जायनि जाहोनाव बिसोरो दे नाइट मबाइल इउस खालामो। बि बेखायनो जोङो मेगनफोरा दिनै गोबां उन्दै गथ' समाव जों ससमा लानो गोनां जायो। आरो बि बिथांमोनहा खेला दुला गेलेला मबाइलजोंनो सानसे थोलो जुदि मबाइलजोंनो जुदि बियो अथ्र' घन्टा जुदि थाबाय थायोब्ला बिनि ब्रेन बिनि साननाय हनाया गुबुन दस्रायाव जेबोआनो जानाय नंला जेनेबा बेयो गुबुन मानसि जों रायलायनो सोरजों मानांगौ बिनि बिथाङा जेबो ध्यानानो थानाय नङा आरो माने मबाइल बिदिनो जुदि मुखुब थायोब्ला मानोना मबाइला जोंनि थाखाय खुनिबो खालामो मालाबा नङा होमबा? जों मबाइखौ नांगौ जोंनोथ' सबिस घन्टा जिबनाव मबाइल नाङा ना, नङा होमबा? बेफोर खौ जों बाहायबाय थायोब्ला जोंनि गथ'फोरा माने आथिखालाव ब्रेना दालसो दाल जालांदों मानोना बिसोर गोरलैयैनो इन्टारनेटआव गासै बुस्थुखौनो नायनानै बिसोरो सोलोंनो नागिरो नाथाय गासैखौबो ब्रेनाव थाजोबा। नङा होमबा? जाय प्रेकटिकेलि गाव मावनानै मोनबासो बे रख'मासो गियानाव थायो । नों जेरै गोदोथ' जों खिथाब गुलि गुलि फरायनानैनो जोङो बिदि स्टेजाव मोनफैबाय नाथाय आथिखालाव गथ'फोरा मायबा मोनसे‌ कुइसनखौ गोरलैनो नेटआव ननायागिरो एनसारखौ‌। बिनि फ्राय बेखौ मोनला बेखोनो मखस्थ' खामगोन नाथाय बियो बुजि मोना लागोन जुदि मखस्थ' खामबाय थायोब्ला बे ब्रेनाव जेबो थाया आरो। बेखायनो नों खिथाब फरायनानै बुजि मोनग्रोनांगोन। अब्लासो नोंनि ब्रेनाव हाबबासो बियो सिरुजिबो नोंनि ब्रेनाव हाबना थागोन आरो जुदि नों दाउन ल खोमनानै खिथाब फरायनानै जुदि गुगोलाव नायनानै फरायदोबा बियो गाबोन सबनियानो नों बावफिनगोन बिनि एन्सार खौ नङा होनब्ला? नों मानो जबर जनसों ब्रेननाव सो सोना लादो नालाय। नाथाय बुजि मोननानै नों खिथाब फरायनानै ब्रेनाव सोआखै बेखायनो जोङो फरायनाय बेलायावबो जोङो बिदि खालामनांगोन आरो अब्ला जोङो जेनबा देहानि सावस्रि जोथोन लानाया जोङो नोंथाङा बुंलांबाय जोङो जानांगोन नङा होमबा। जानायजोंसो जोंनि देहा जाया बानो जोङो सानबा नङा सप्तासेनि उनावनो जों मानसिया थैयो आरो जुदि नांगौ रोखोम जोंनि देहायाव थार होआबो। आरो गेस्ट्रिक जानाय अन्थाइ जानायाथ' आथिखालाव कमन जाबाय नङा होमबा। नांगौ समाव ओंखाम जाया जोङो मानोना उदै खालि थायो जोङो फुङावनो जोङो नौथा आतथा बाजियावनो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो हानांगोन आरो मायबा मोनसेबाबो जानांगोन। मानोना जोंनि देहायाव जानाय आदारा दोगोन जायो सय घन्टायावनो नङा होमबा। अब्ला नोङो आतथा बाजियाव जाना जुदि बार'था याव जुदि ओब आतथा बाजि फुंनि आतथा बाजियाव जुदि बार' घन्टा जायो होमबा आदा दा मा माखो जागोन नोंनिफ्राय दै बिदैनिफ्राय दै गनाय बेयो आदारा जेनबा जाय ओंखारगोन बिख्लोनिफ्राय दै हजमखग्रा नङा होमबा बे आदारा जुदि आदारखौनो जुदि मोनजायाबा बेयोब जोंनिया गोथां थाबाथ' जोंनि देहानिफ्राय बे बिदैया ओंखारबायनो थायो। बे जेनबा मानसिया गोथां थाबानो नङा होमबा अब्ला बे बिदैया गनाया मोदोमाव गलानानै थायोब्ला बे आदारखो दोगोन खालामनो मोनाब्ला बेनिफ्रायनो जो नियाव गल बादार अन्थाइा जायो होननानै गोबां डक्टरफोरा बिदि फोरमायो आरो बेखायनो गिस्टिकआबो जोंनियाव अफार जालांबाय जों बाहेरायाव फास्ट फुड जायो। बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन आरो जों गोग्गो देहा लाखिनोब्ला नङा होमब्ला जों गोगो देहा थाबासो जों गु फुं देहा थाबासो जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो संसार जालांनानै मोजां खामानि मावलांनो हागोन आरो जिउआव बेखायनो जोङो देहाखौ जोङो जोथोन लानांगौ नोंथाङाबो जेरै न'खरनि गथ' गथाय गाव गायनि बाहाय बाहागिखौ ओ खेला दुला गेलेहोनांगोन माने बाहायबाबो नोङो एक्सारसाइस जोंनि देहाखौ मावहोनांगोन जुदि दिदोमै थाबाय थायोब्ला जोंनि जोंनि किडनि फांसन लेबारफोराबो दिदोम थाबय थेयोब्ला बियो किटनिया उनाव हाबा होयै जालांगोन आरो मानि थाखाय जोंनि देहाफ्राव लिभार किडनि फोरा थाब थाब हामा जाग्रा जादों किडनियाथ' एकस' बोसोरबाबो हाबाखोनो जानो नाङानो जु दि रामदेबनि बायसाब्ला नङा होमबा जों जुदि मोजां दोगोन आदारखौ जायोब्ला जोङो बांद्राय बेदर जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो बांद्राय ब्रेदर जाबाबो किडनिनि प्रब्लेम लिभारनि प्रब्लेमा जोंनि देहायाव जायो आरो निसा बुस्थु जौ सेरेबफोरखो लुंब्लाथ' आरो लिभार प्रब्लेम जाखागोन बिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आरो जोंनि देहाखो जोनि सावस्रिखौ जुदि मोजां लाखिनोब्ला खायनो गामि ओनसोलाव जाङो एवारनेस होनांगोन नोंथाङाबो गोरों आइजो आंबो गोरों सेंग्रा गामिनि बेंग्रा बेंथाफोरखो जों बाहाय बांला फोर रोंनांगोन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नोंथांमोनहाबो बिदि माव बिदि माव होननानै फोरोंनाया जोंनि दायथ' आरो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों बोरैहाय जों गथ' गथायफोरखौ जोङो मोजां फारसे लाना फैनो हागोन जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे देहा गेलेनाय बादायलायनायाव
औ औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो जानांगोन लोंनांगोन आरो माखासे खामानिफोर मावनांगोन जोङो नुनो मोनो जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो खि उन्दै बैसोनिफ्राय बिदि मब बेल नायनायफोरखौ आरो आथस ओ गोदो गोदायथ' जोङो गोबां बिदि ज' ज'यै जोङो बाहेरायाव थांनानै बिदि लोगोफोरजों गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव दानि उन्दैफोरा ओ बेफोरबायदिखौ जोङो बारा एसेबां नुनो मोनला आरो बेनिख खाय आङो सानदोंखि जोङो जोंनि उन्दैफोरखौबो बिदि दसे समब्लाबो जोंनि लोगोफोरजों गेलेहैना गेलेहोना नायफोराबो जोंनो थाखाय गोन गोनांथि मानो होनबा बेफोरजोंबो जोंहा जोंनि देहाफोर रा मोजाङै थागोन जों देहाफोरा माखासे फिटनेसै थागोन होननानै आं सानो आरो। बिनिखाय ओ जोंनि उन्दै फोरनिफ्रायबो जोङो ओ उन्दैनिफ्रायनो माखासे बाहेरनि बाहेराव ओंखारनानै गे गेलेनाय बा माखासे खामानिफोरखौबो जोङो खालामनो थिननांगोन आरो बेजों लोगोसे जों नि जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो गाज्रि निसा जानाय लोंनायनि जोङो गोजान खालामनांगोन मानो होनबा निसाफ्राबो जोंखौ जोंनि देहाखौ गाज्रि खालाम जोङो मोजां जानाय लोंनायफोरखौ जोङो होनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो। जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौ उनावनो दोनदोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों सावरायना मोजां मोनबाय हामबायसै।
गोजोनथों।